नोंथां मोजाङैनो औ माने नोंथां नोंथाङा दा बे समाव मा खालामगासिनो दङो?
अ आं ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो।
औ।
नोंथाङा मा खालाम औ औ हागोन।
औ माने आंबो ओरैनो जिरायनानै दं आरोना। ओमफ्राय नोंथांजों ओ मोननैसो ओ खोथा सावरायनो होननानै आङो फन खालामनाय जादों आरो ना।
औ।
नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ माने ओ आंनि फन खालामनायनि जाहोना जादों माने नोंथांमोननि ओनसोलखै माने ना हमनाय नि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदों आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माने माबायदिहाय ना हमनाय जायो। ना हमनो थाखाय मा मा आगजुफोर बाहायनाय जायो। आरो नाखौ हमना ला लाबोनायनि उनाव जों मा मा खालामो बे फोरखौ जोङो रायज्लायनो होननानै आं नोंनाव फन खालामनाय जादों आरो ना। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ। ना हमनाय होननानै बुङोब्ला। ब्ला जों दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय।
औ।
जों जेखाइ लानानै बिदि दुब्लि फोथाराव थांनानै जों नाखौ गुरहैनानै हमना लाबोनाय जायो।
औ।
बिदिनो आरो बिदि दैमाफोराव दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय अखा हानायथ' दैमायाव ना हमनो हाया माने दैया बांद्राय जानायनि थाखाय।
औ।
दायो फुख्रियाव बिदिनो ओम आस्रा जेजों सारनो हायो।
औ।
बिदिनो जों नाखौ हमना लाबोनानै मैगं संफैनाय जायो जेरै- जों थास' बिबारजों सङो ओम मैथा। मैथा गोखैजों सङो।
औ।
बिदिनो जों नाफामबो बानायनानै दोननाय जायो बिदि।
औ-औ। माने नोंथांमोननि ओनसोलखि जाय। ओ ना मा-मा। आइजेंजों माने। ओ ना हमनाय जायो। आइजेंफोरनि मुङा मा-मा?
ओम बिदि जेखाय ओ फल' बिदि लाङि, आस्रा जे बेफोरजों हमनाय जायो।
औ माने ओ बेफोरजों माने सम लाना सम नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय। माने ओ ना हमनायाबो। आलादा-आला-आलादा-आलादा रोखोमै जायो नङा होमबा?
औ-औ जायो।
अनेक। ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलखैजाय ओरैनो दा मा-मा ना मोनो?
जोंनि ओनसोलाव दायो नास्राय ना, बालाबाथिया, नाथुर ना बेफोरखौ मोननाय जायो खांख्रा। फ्राइ गांजेमा।
औ माने नोंथांमोननि ओनसोलखै दैमा-दैसाफोराव। माने ओ ना। बेफोर हमनाय जायो ना जाया? आरो।
जायो बोथोर ला औ। दैमा बिदियाव जोङो बोथोर लानानै हमनाय जायो मानोना दा दैज्लां बोथोर अखा हानायनि थाखाय जोङो दैमायाव ना हमहैनो हाया जों बिदि ओ अखा हायै बिदि बोथोराव जों थांनानै‌। दैया एसे खम फैयोब्ला ना हमहैयो आखाइजोंनो बिदि दांग्रोमनानै जों हमनानै लाबोनाय जायो।
अब्ला दै सायाव माने दैमायाव मा-मा नाखौ मोननाय जायो?
दैमायाव जों बिदिनो नास्राय ना बिदि। नाथुर ना बेफोरखौ मोननाय जायो।
औ। अब्ला औ दे बुं हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नेटा जि दिस्टाब हेलौ हेलौ